हेलौ
हेल' नोंथां।
अ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों ना नोंथांआ? अ' नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
नै दङ' ओरैनो जिरायग्लांनानै
ओ आदसा आदसा गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासि्र'नाय थाबाय नोंथां।
अ' नोंथांसिमबो जास'नाय थाबाय
औ नोंथाङा दायो जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो दान्दिसे सम बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथाङा हागोन। जाखांबाय नोंथां ओमफ्राय?
हा?
जाखांबाय?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
औ जाखांबाय जोंहा बो मा ओंक्रिजाखो?
ओंख्रिया आलु बाथोनसोमोन नोंथां।
अ'।
दा बिदिब्ला जोङो। बर'फोरनि बैसागु रंजाथाइ फोरबोनि सायाव सावरायदिनि ना नोंथां।
औ जागोन दे होमबा होमबा आंनो बुंग्रोसै नामा?
औ दे बुंलाय नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय बैस बैसागु फोरबोफोरखौ माबायदि रंजानाय जायो। नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होग्रोदो दे।
जागोन जागोन दे। अ' बैसागु थ' जों बयबो मिथिखायोसो जाबाय माने बैसागु होनोब्ला जों बयबो आसामनि बयबो सुबुं हारियानो मिथिखाजोबो जों बैसागुआव बिफां लाइफां दाउमा दाउसा बिदिनो बैसागोआव माने गोदान महर मोनजोबो आरो ना
औ।
बिदिनो बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै फालि जायो जों बैसागुखौ मोननै बाहागो खालामना फालिनाय जायो नोंथां। गिबियाव जों मोसौ बैसागु फालियो आरो जोङो ओमफ्रायायो सैथ' दानानि जोबथा सानाव जों मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो।
बेनि उनाव बैसाग दानानि से थारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो। होमबा आं मोसौ बैसागोनि फारसेनो बुंग्रोसो नोंथां जे मोसौ बैसागोखौ खौ सैथ्र' दाननि जोबथा संक्रान्त खालि फालिनाय जायो आरोना। जों मोसौ बैसागुआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मा खालामो बैसाग बै सैत्र दाननि जोबथा साननि सान एसे सिगांनो जोङो बैफोर नांगौ जानाय जेरै
लाव, फान्थाव, जोगोनार, हालदै, बिदिनो रायदों, थाराइ दिगिलि लावथि बायदि बायदि मुवाफोरखौ जोङो मोसौ बैसागो जानायनि सानसे सिगांनो रेडि खालामना लानाय जायो आरो जोंनिथिं जाय आरो बयनियावबो बिदिनो जानो हाखागौ।
ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला सैथ्र दाननि जोबथा साना फैयो अब्ला जों बेखौ फुंबिलियावनो सिखारनानै जोङो बैफोरखौ मोसौ मैसो गानहोनो थाखाय बैफोर बुस्थुना लानाय मुवाफोरखौ जोङो माने हानानै।
औ
मोसे आरो बेनि उनाव जोङो मोसौनि गोदनायाव गानो। खांनानै मोसौनि गं आरो आसुगुरफोराव थाव गुबै फुननानै इदिनो फख्रि बिलो इदिनो दै-दैमा बायदिफोराव थुखैनो लांनाय जायो आरो मेथाइ खनै खै जेरै लाव साम बेफोरबायदि मेथाइखौ खननानै गोदोनि दिनाव लाइ जायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव बैफोरखौ बारा नुनो मोननाय जाला आरो आरो बैफोर खौ थुखैनो ला-लाखांनानै जों मोसौफोर गोदान दिरुंफोरजों मोसौखौ खानाय जायो आरो बा हगारना होनाय जायो फोथारफोराव। आरो बिनि उनाव जोङो मोनसे फोथायनाय दंदि बै रायदों आरो बै मोसौनो गानहोनाय बे जे लाव फान्थावनि माला बैखौ न'आव थुना दोनोब्ला जोङो मानसिफोरनि गाज्रि नोजोर नाङा होननानैबो फोथायनाय दं आरो ना। बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागु खुंनाय जाबाय। आरो बिनि अनहा मानसि बैसागो मानसि बैसागुखौ जोङो बैसाग दान से अक्ट' खालि खुंनाय जायो नङा होमबा बैखौ जों मानसि बैसागु बैसाग दाननि से थारिखाव जोङो माने गामि गामि न'खर न'खर हाबना रंजानायखौ बारा नुनो मोननाय जाया आरो जोंनियाव। माने जोङो बैसागोनि से थारिख खालि मा खालामो न'खर न'खर नै इदिनो बोसोर गोदाननि मुङै फुजा होस्रांनानै उन्दैया गिदिरखौ सनमान लानाय गिदिरा उन्दैनो मान होनाय बैफोरबायदिखौ जोङो न'खर न'खर फालिबोनायखौ नुबाय थादों आरो जोंनि एरियायाव आरो। खायसे खायसे गामियाव बैसाग दाननि से थारिखनिफ्रायबो जों रंजानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि जायगायाव बा जोंनि गामियाव आङो बांसिनानो नुनो मोननाय जाया आरो। आरो बैसाग दाननि जोङो नै थारिखनिफ्रायसो बिदिनो गाजा गोमजायै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदि लानानै सेंग्रा, सिख्ला, बोराय बेन्थ' बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै बिनि न' बैनि न' थांलायनानै जोङो माने बै सागुखौ रंजानाय जायो आरो। बेबायदिनो गोदोनि दिनाव बैसागुखौ जोङो से दानालागै खुंनाय जायोमोन आरो माने गोदोनि दिनाव मानसिफ्रा बारा साननो हनो रोङामोन माने इयुननि बारा सानहरामोन नालाय बिदिनो जानाय लोंनायजोंनो दिन थांना थायोमोन आरो बिसोर गब' जोबना थायोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव मानसिफ्रा गोनोखो मुखाजों खारफानाय लोगो लोगोनो मा जाखो जोङो बैफोरखौ हमदांनो हानानै बैफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो। आथिखालाव बैफोरखौ जोङो से सप्ता सानथामसो मोनसेै आरो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो ब अबेबा अबेबा जायगायाव जों मा नुनो मोनसै आथिखालनि जुगाव माने बैफोर न'खर न'खर मागिनायखौ गारनानै माने जौस्रां बैसागो खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो। माने गामियावनो बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय मोसानाय मु नाय दामनाय देनाय बैफोरखौ होननाय नुनो मोनसै आरो आंनि मथेबा माने बै फोरखौ बैसागुनि एसे उनाव खालामबा मोजां आरोना मानो होनोब जोङो बै न'खर न'खर हाबनाय हुदा खौ गालाङोब्ला जोङो बावगारना थाङोब्ला जों इयुन जोलैया बैफोरनि सोमोन्दै मिथिनाय नङा आरो। माने बिदिनो मदार्न जुगावसो थांनाय जादों आरो बैफोरो। बेबायदिनो आरो नोंथां नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा नोंथिं बैसागुखौ माबोरै खुंनाय जायो?
औ औ हागोन नोंथां दा दा गासिबो फ्राय नोंथाङानो फोरमायलांखाजोब्बाय दा नोंथांमोनथिंजाय जेरैबायदियै माने बैसागु फालियो फाय जोंथिंबो एखेयानो जे सैथ्र' दाननि जोब जोबथा सानखालि जोंथिंबो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो जे मोसौ बैसागुआवथ' आरो जिबायदि फालिनांगौ बेखौ खौ नोंथाङनो बुंलांखाबाय फ्राय एखेआनो जोंनिथिंबो बिदिनो नाथाय आ आथिखालाव माने गोदो गोदायनि बायदि एसेबांद्राय नंला गोदो गोदाय जाहैबाय न'खर न'खर गोबां मोसौफोर दङमोन नालाय दैमा फोराव लांनानै माने थुखैहैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बयनिबो न'खराव जोंनिथिंजायफ्राय मानै माथाम बेफोरबायदिल' मोसौ थानायलाय माने बिदिनो थिबखलफोराव एबा न'नि फुख्रिफोरावनो लांगोनाफोरावनो माने। खानानै थुखैनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय मोनसे ओरैबायदि दङ। जे जेदिनखालि मोसौ थुखैगोन ओदिन खालियो आरो मोसौ बैसागु खालि माने बेलासि समफोराव साखाथि फाखाथि इदिनो माने साखाथि फाखाथिनि मानसिफोरा ज' लोगो नांलायनानै बारि बारि माने मैगं गोखा गोखै खांनानै माने बिदिनो एसे एनै रां थांनानै हाय माने ओ बेदर एसे से बायनानै जेराव सो सुबिदा मोनो बेयावनो एबा दुब्लिफोराव औ औ बे बेफोरबायदि माने गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनिथिंहाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट अखानायैहाय जाहैबाय ओ बैसागनि एक थारिख बैसागनि एक थारिक खालिनो दहाय नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोंथिंबो माने बिदिनो ओ उन्दैफोरा गेदेर गोलावफोरखौ माने सनमान लानाय बोर लानाय बेनिफ्राय माने ओ जे मानि थाखाय बोर लायो होननानै बुङोब्ला जे फैबाय थानाय ज गोदान बोसोर बै गोदान बोसोराव जाहाथे थे मोजाङै मोजां बेराम आजारनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हाथों साननाय हनायफोरा जाहाथे जाफुंसार जानो हाथों। नै बेेफोरबायदि मोनसे सान्थिखौ लानानै एबा साननायखौ लानानैहाय माने उन्दैफोरा गेदेरफोरनियाव बोर लानाय जायो आरो थारमाने नोंथां।
औ औ औ ।
फ्राय जोंनिथििंजाय एबा जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो। एक थारिकनिफ्रायनो बेलासि समनिफ्रायनो जोंनिथिंजाय माने बोराय बुरिया गिबि हानजा मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय नै थारिखनिफ्राय नै अक्ट' बथ'निफ्राय जोंनिथिंजाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो बर'नि जि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा आर'नाइ आरो गोमो दख'ना बेनिफ्राय आर'नाइ आरो गोजा ब्लाउस बेबायदि रंगिना संगिना जि बर'नि गाननाय बै गाननाय ड्रेसफोरखौहाय गाननानै माने बयबो बयनिबो गामियाव न'खर न'खर मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय न'खर न'खर बिदिनो मोसानाय समाव जि माखासे जि अनसुंथाइ मोनो। बै एफा एनै बिदिनो अनसुंथाइफोरखौहाय जेब्ला बैसागुआ जोबो अब्लाहाय माने जयै खाना जानाय जायो आरो पार्टि जानाय जायो आरो नों थां बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय गोदोहाय स्नि सान माने फालिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनिथिं माने बिदिनो बा सान एबा सानबाल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो गोदो गोदाय गोबां बिदिनो माने नोंथां दहाय बुंलां खांबाय जे जे गोदो गोदायनि जे सुबुंफोर बिसोरनि साननायफोरा दानि बायदि नङा मानो होनबा गोदो गोदाय सोलोंथाइनि सायाव एसेबां इम्पर्टेन्ट बा एसेबां गोनांथिखौ सानामोन बेनि थाखाय साननाय हनायफोराबो माने बिसोरो फिउचारखौ एबा इयुन बे खौ साननो रोङै रोङैलाय माने बिसोरो एसेबां माने जौगानाय नङामोन आरो बिसोरो लोंनाय जानायावनो बांसिन गफबनानै थाग्रामोन नङामा नोंथां दा बेबायदिखाय लोंनाय जानाया गोदो गोदाय बांसिनमोन आरो नाथाय नाथाय आथिखालाव दानि गोबां सोलोंथाइ मोननायाव एबा सोलोंथाइयाव जौगानायलाय माने बेफोरबायदि लोंनाय जानायफोरा गोबां माने खम जाबोनाय एबा सोलायबोनायखौ नुनो मोननायसै आरो नोंथां आरो बेबायदिनो बा सान फालिखांनायनि उनाव जोंथिंजाय बैसागुआ माने रंजाथाइ फोरबोआ जोबनानै थाङो आरो बे रंजाथाइ फोरबोआथ' आरो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा जै फोरमायलांखा खाबाय जे जोंनि मोनसे बियो एंगारनो हायो मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो बुंनो नांगोन नङामोन नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्राय बैसाग दाननि जोबसि जोबसियाव बिदिनो गामि दरब्रै दरबाजों मोनसे ज'हाय माने मोनसे बैसागुखौ बिदाय हरनाय हिसाबै मोनसे रंजाथाइ फोरबो जाय खौ बहागि मेला होननानै बुङो बेबायदि फाथिनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां
दे होमबा ना नोंथांनो जोङो उनाव सावरायफिनसै जोंहा समाबो जाबाय खोमा ना
औ औ समाबो जाबाय नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्लाना नोंथां